नोंथां खुलुमबाय नोंथां औ औ औ औ ओ गोजोन बेलासे समनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
ओ नोंथांनिसिमबो नोंथां।
अ' दा नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन नामा?
ओ हागोन नोंथा हागोन।
औ औ। ओ नोंथांजों मोनसे गोनां आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन ओ जोंहा आयदायानो जाहैबाय बर'नि हारिमु। दा नोंथाङानो आंनो बर'नि हारिमुनि फारसे ओ फंनैसो फोरमायना होदो?
अ हागोन नोंथां हागोन। दा बर' हारि होननानै बुङोबा बर' हारिहा मोनसे आलादा माने कालसार बा हारिमु दंङ' नङा होमबा
दङ' दङ'।
औ जेरै जोंनि दामनाय देनाय आरो बेजों लोगोसे मोसानाय मुसुरनाय नङा होनबा गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय, गासिबो बिथिङाव जोंहा आलादा माने मा दङ' हारिमु दंङ' नङा होमबा।
दङ' दङ औ।
औ सेथि नाम्बाराव जाहैबाय जोंनिया जेन'बा हारिमु हिसाबै गाननाय जोमनाय नङा होमबा
जोंनिया राव हारिमुजों लोगोसे मा दंङ' जेन'बा गाननाय जोमनाय जेर'खम ओ बर' हिनजावफोरा मा गानो दख'ना गानो नङा होमबा दा बै दख' खना होननानै बुङोबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौआ मा खालामबोदों बेखौ गानबोदों नङा होमबा।
औ नंगौ।
खिन्थु गोदो गोदाय मा खालामोमोन जोंनि जेन'बा आबै आबौ। बा जोंनि बर' न'खरफोरा माने गावनि गाननाय जायनाखि जि जोम नङा होमबा बेखौ गाव। गावनि आखाइजोंनो दानानै बा लुनानै गाननायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो गोदोनि समावहाय।
औ औ।
बेबायदि आरो। दा जेरेखम दखना नङा हबा आर'नाइ। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर'नि जायानखि हौवाफोरनि गानग्रा गामसा। नङा होमबा। गस्ला, दा बैखिनिखौ माने गोदो गोदाय माने गावनि आखाइजोंनो लुनानै जों बेखौहाय माने गानबोनायखौ जों नुदों आरोखि। दा थिग बे बायदिनो जोंनि जेन'बा हाबा-हुखा खुंनाय नङा होमबा। जेन'बा जोंनि खेराइ खुंनाय दा बैफोरबायदिखौ नायोबा जोंनि जे रखम दा हाबायाव गानो नङा होमबा। जाय दख'नाखौ जोङो जेन'बा थावसि होननानै मोनथियो नङा होनबा जेन'बा हाबा जानो थाखाय जेन'बा हिनजाव गोदाना गाननाय बा गानगोन जनाखि दख'ना ना
औ औ।
जों मा खालामनाय जायो। बर' जानखि बर' हिनजाव बा जेन'बा बर' न'खरा मा खालामनाय जायो गावनि आखाइजोंनो। दानाय जायोमोन बै समावहाय नङा होमबा। नाथाय दा आथिखालनि मुगायाव मुगा सोलायनायजों लोगोसे बा जोंनि समनि आंखालावहाय जों मा खालामनो? गोनां जाबाय माने खम समनि माने समावनो जानाय बा बाजाराव फाननाय माखासे मुवा बेसाद बा दख'नाफोरखौ जों गाननायखौ माने नुनो मोनसै आरो। बे बायदि आरो थिग बेजोंनो लोगोसे बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय जोङो मोनसे फोरबोखौबो रायखांनांगोन जाय फोरबोआ जाहैबाय बैसागु नङा होमबा। दा बैसागु होननानै बुङोबा जों गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोखादों नङा होमबा नोंथां। जों मा खालामो? गामि ओनसोलफोरावहाय गामसा दख'ना नङा होनबा मोजां साब सिखोन खौ जोङो देलायनानै मा खालामो आब-आबौ बा जोङो गामिनि गथ' गथाय, बा सेंग्रा सिख्ला जों ज' ज' मा खालामो रंजायो नङा हबा बेबो जोंनि बर'नि मोनसे गेदेरथार हारिमु जाय हारिमुआवहाय जोंनाव मा दङ दामनाय जे रखम खाम नङा होमबा। जथा आरो बेजों लोगोसे सेरजा नङा होमबा? हारमुनियाम आरो बेजों लोगोसे सिफुं। दा बैफोरबायदि बायदि आगजुफोरखौहाय बा आइजेंफोरखौहाय लानानै माने मोसानायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि। माने रंजानायखौ नुनो मोनदों आरोखि। बे बायदि आरोखि। आरो दा बेजों लोगोसे जोङो हारिमु होननानै बुङोबा जा मावनाय दांनाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ गोदो गोदाय जोंहाथ' मावनाय दांनाय होननानै बुङोबा जोंनि बर' हारिया जेन'बा आबाद मावनानै थांनानै थाग्रा हारि नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
दा जोंनि बर' हारिनि गिबिसिन माने जायनाखि आबाद होननानै बुङोबा बेयो जाहैबाय माइ आबाद नङा होमबा।
नंगौ नंगौ।
बैसागु जोबनाय लोगो लोगो जों बैसाग दान जोबनाय लोगो लोगो जों मा खालामो माइ आबाद। खौ मावनो थाखाय जों जुरिया नङा होनबा नोंथां। दा थिग बे बायदिनो औ गोदोनि समाव जों मा खालामोमोन फुंनि ब्रै रिंगा बा रिंगा बे बायदि समावहायनो जोङो थांनानै दुब्लियावहाय मा खालामोमोन माने दैजलां बोथोरावहाय जों आबाद मावनायखौ जों नुयोमोन आरोखि। बे बायदि आरो आरो बेजों लोगोसे जोङो गोबां जेन'बा हालिसे हालिनै बा हालिथाम दा बैफोरबायदि जेन'बा हालेवनानै जों माइ गायनायखौ नुनो मोनोमोन आरोखि। बे बायदि आरो। दा जोंनि ओनसोलाव बेबायदियानो नोंथाङाबो नोंथांनि ओ जानाखि मोनथिनाय बा मोनदांथि आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ औ थारैनो ओ नंगौ नोंथां बुंनाय बादिनो जोंहा ओ जोंनि हार बर' हारिमुवावहाय जोंनि बर' हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा ओ जानोखि मोनसे हारिमुवायाव हारिमुवा थांनानै थानो थाखायथ' जोंहा ओ बायदिसिना राव हारिमु नङा होमबा आसार खान खथि ओ गाननाय जोमनाय ओ जानाय लोंनाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बैफोरो गोनांथार जानानै फैयो नङा होमबा मोनसे हारिमुाव थांना थानोबा दा बे लेखायैनो जोंनि बर' हारिमुआवबो जों नुनो मोनो नङा होमबा। जेरैहाय बैसागु मोसानाय जोंनि बर'नि राव धोरोम गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बायदि जोङो जोंनि बर' हारिमुआव नुनो मोनो नङा होमबा। दा नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो जोंहा ओ जेरैहाय जोङो मोननो थाङो जोंनि बर' हारिमुआवहाय जोंहा गा
औ
ओ गाव गावनि ओ मोनसे राव दङ जायखौ जोङो बर' राव होननानै बुङो नङा होमबा? दा बे रोखोमैनो जोंहा राव थुनलाइाबो जोंहा दङ जोंनि बर' हारिमुआवहाय। बेनि उनाव ह जोंहा ओ जानोखि गाननाय जोमनाय नोंथाङा एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय जानोखि गाननाय जोमनाय एबा दामनाय दानाय लुनाय दा जोंहा गाननाय जोमनाय एबा दानाय लुनायनि बिथिङाव बुङोब्ला जों नुनो मोनो ओ जानोखि दानाय लुनाय होननानै बुङोब्लाथ' दानाय लुनायाबो जोंनि जानोखि बर' हारिनि मोनसे बर' हारिमुनि एंगारलायनो हायै बाहागो नङा होमबा? ओ गाननाय जोमनाय दानाय लुनाया। दा बे रोखोमैनो जोंहो नुनो मोनो जोंनि गामि गफा एबा ओनसोलफोरावहाय बर' रायजो फोरावहाय ओ जोंनि आइजोफोरा बर' हारिनि आइजोफोरा गावबा गावनि न'खरावनो गावनि आखाइजों ओ जोङो बायदिसिना जि जोम ओ एबा खुन्दुं लुनानै एबा ओ जानोखि जोंथ' गोदोहाय नुनो मोनोमोन एबा आथिखालबो नुबोदों। ओ जानोखि लाथा एम्फौ फिसिनानै मोननाय जानोखि फिथोब बै फिथौखौहाय ओ जानोखि थावख्रि लुनानै ओ जोंहा ओ बायदिसिना इन्दिनि जि जोम एबा बायदिसिना गानग्रा जोमग्रा जोङो दानानै गाननायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? दा बेबो मोनसे जोंनि बर' हारिमुनि बाहागो इन्दि लुनाय, इन्दि थावख्रि लुनायफोराबो। दा बे रोखोमैनो जोंहा बेनि अनगायैबो जोंनि जानोखि आइजोफोरा ओ जानोखि माथानि खुन दुं माथानि खु ओ माथानि खुन्दुं बायदिसिना मास्रास पलिस्टार खुद थिनि ओ खुन्दुंजों जोंहा बायदि रोखोमनि गावनि न'आवनो ओ जेरैहाय आइजोफोरनि दख'ना आ जोमग्रा फास्रा दख'ना थावसि अग्रं दख'ना आ हौवाफोरनि बिथिङाव गामसा आर'नाइ बायदिफोरखौ गाननानै ओ गावबा गावनो गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा? नुनो मोनो दिनैसिमबो। दा बे रोखोमैनो जोंहा गाननाय जोमनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला बेबादिनो जोंनि बर' हारिमुवाव नुबोगासिनो जोङो। ओ गावनि आखाइजोंनो दानानै लुनानै गाननायखौ दा जेरैहाय गाननाय जोमनायनि बेलायाव बुङोब्ला जोंनि हारिमुआवहाय बर' हारिमुआवहाय ओ बैसागो बोथोराव समायना रमायना जोंनि बर' हारिनिनो गाननाय जोमनायफोरखौ गाननानै जोंङो बैसागु मोसानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा दा थिग बेबादिनो जोंहा आइजोफोरा दख'ना ओ गोमो ओ जोंहा गोजा फालि लानानै जोंहा देलायफब माफब ओ गानै जोमै जोंहा बैसागो मोसानायखौ नुनो मोनो रंजा खुसि। दा बेनि अनगायैबो जोंहा जानोखि गियाय ओ गा हौवाफोराहाय गामसा गाननानै आर'नाइ लानानै जोंहा ओ बायदि रोखोमै गाननाय जोमनाय गाननानै जोंहा बैसागो मोसानायखौ नुनो मोनो। नंङा होनबा। थि बेबनो जोंहा जानाय लों जा लोंनायाबोथ' जोंनि बर' हारिमुनिनो मोनसे बाहागो नङा होमबा दा बे रोखोमैनो ओ जोंनि बर' हारिमुआवबो बायदि रोखोमनि जानाय लोंनायखौ जों नुनो मोनबोदों नङा होमबा जेरैहाय ओ बर'नि अनला ओंख्रि ओ खारदै ओंख्रि ओ साम' ओंख्रि ओ ओमफ्राय लाथा एम्फौ ओ खांख्राइ ना गांजेमा एंखावरि बायदि बायदि नङा होमबा आरो दंबावो जेरैहाय गां ओ जेरैहाय नाफाम ओमफ्राय जेरैह जौ सावनाय खान्थि बेबोथ' मोनसे बर' हारिमनि ओ बर' हारिमुनि ओ मोनफा मोनफा बाहागो नङा होमबा जानाय लोंनाय संनायफोराबो दा बे रोखोमैनो जोंहा ओ जोंनि बर' हारिमुावहाय अनला ओंख्रि एबा नारजि ओंख्रि संनानै जानायखौ खौ जोंङो बांसिनै नुबोगासिनो नङा होमबा एबा गोनांथार बेयो मानो होनोब्ला दिनै ओ गोथार जुलि जायोब्ला जोंहा अनला ओंख्रिखौ नांथारगौ जानानै फैयो नङा होमबा। जेरैहाय खैना गोदाना हाथा खुरनाय जाय खौ बुङो नङा होमबा जोंङो थिग बेबदिनो जोंहा ओ नारजिखौबो नार्जिजों अमा संनायखौबो जोंनि खायसे खायसे बर' हारिमु जेरैहाय ओ सासे मानसि रुंसारि जायोब्ला जोंहा जायखौ जोंङो दाहा दाहा हरनायाव जोंहा नारजि ओंख्रिखौ गोनां थार जानानै फैयो नङा होमबा जोंनि बर' हारिमुआव औ औ थिग बेबायदिनो जोंहा संनाय खावनायनि बिथिङाव बुङोब्ला बेफोरखौबो मख'नो हायो दा बेफोरनो ओ जोंनि हारिमुनि जानाखि जों नुबोनाय एबा मोनथिनायफोरा दा ओ बेनोसै ओ नोंथां जोंहा सावरायनायनि समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा
नंगौ नंगौ नंगौ रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ औ नोंथांनिसिमबो थारैनो गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों।